हेलौ हेलौ।
औ
हेलौ औ मा खालामदों नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा?
औ।
हा
खोनादों
अ ओं
ओंखाम जाबाय नोंथां जाबाय उ
नै संगासिनोसो नों
मा ओंख्रि जाखो नोंथां मा मोजां होनायाखै नोंथांनिखोव
संगासिनोसो नोंथां जायाखै
नोंथांमोना मा ओंख्रि संनाय जाखो
उ ना एसे मोनदोंमोन खोमा बेखौनो संनो नागिरदों
औ जोंहाबो बेनो नोंथां नायानो एखेसो होनब्ला माथो नोंथां
औ
सोर-सोर दङ फा
दङ
नोंथांलाहालाय
हा
नोंथां लाहालाय मा खालामदों मानसिफ्रालाय नोंथांलाहाना
जेबो खालामाखै बे ओंखाम ओंख्रिखौनो संगासिनो दं
अ नोंनालाय जेबो मावथ'वाखै नामा नोंथां नोंथाङा जेबो मावथ'आखै नामाहाय
मावाखै
नोंथांनिया बांद्राय मोजां जायाखैमोनलै नोंथां
बे नेदानो
औ नं
औ खोनागासिनो आं
नोंथाङाबो दा माइ गाइनो फैनो हागोन नामा खोथियाफुनो फैनो हागोन नामा
दिनै सोलाबनाय नङा आंङो नोंथां गाबोननिफ्रायसो सोलाबसिगोन
हासाबो हानायालाय
बाजियाखाखनो हागोन ना हाया नोंथां सानसेयाव
बिसिबांखौ हाद्रायनाय नङा खोमा
ब्रैजि फीरखोव हागीन नामा
ओ बै नैजि नैजिफोरसो हागोनदां बिस आखाफोरसो
नोंथाङाबो बुंहरबा फैनांगोन ना माइ गायनो खोथिया फुनो
औ
द माथ' बथ खाराय फैनोबा दिनैबो फैनो हागौमोन आरो नोंथाङा दिनै
जोंहाथ' गाबोननि औ जोंहाथ' गाबोननो फुगोन ना नोंथाङाथ' जांहानाव फैखागोन दा
र मा जायो नोंथां गाबोनसो मिथिसिगोन गाबोनखौ
हो
नोंथां नोंथाङा दाख्लै खोथिया फुनायफोरा मोदोम सायाखै नामा माइ गायनाया सिंस्रिफोरा सायाखै नामा
सादों
गोबावबावना जिरायनो गोबाव खौनो जिरायना थानो हाला माथो
औ आरोना नै जोङो गाया फुवालासिनो गोबाव थानाय जाबायना साबफिन सिगोन जोंना
औ। आरो नोंथां आखायाव बुनाया आखायानो सिथु गाखोबाय दोलाखोबाय।
औ बिदिनो जायो आंनाबो आना आइथिंआनो जाला गाराय जाजोबबाय
आं आंनाबो आथियानो दोलाजोबबाय बोरै सावनोसो थायमोन दा नोंथां जोंहाबो गाबोन आरो संफोरा लागैनो जुरैजेनसिगोन। खोथिया हाल बै हाखखौ हाल एवबानो नोंथां।
अ। औ
एसे मा जायो गाबोन सो बिथिसिगोन माने एसे न'आव थाब थाबाय गायना लादोंना नोंथां बायो गायखांबा
औ
मानसिफोरा बेखौ माने बायो ना।
औ गायखानानै लानांगौ इखायनो थाब थाब।
औ। आइमोनाबो बांद्राय बिनो गायनो हाला नालाय नै आंहानो खस्थ' जायो नोंथां। मालायनाव गायनो। मालायनाव गायनो थांनोनो बाबाय मोन आं नोंथां रां सां नांगौमोन आंनो न'आवनोखौ न'नि जोबबानो ननि जबानो आं उन्दु उन्दुसो थागोन जाबाय नोंथां
औ न'नि जोब्बाथाय मोजां मोनोना गोसोखौ न'निखौ हागोरनो जानो लुुबैयो
औ नोंथां दा नै बाखसरबाय न'नी न'बेलेगनाव गायी फुयी जोंना मालाय मोदोमफ्रानो लहायजोब्बायना नोंथां दाय न'आव बानाय गायज गसि
औ जोंहा बेलेगनाव गायखो रोंगौ फोर नांगौ जाय ना बेलेगनाव गायगोर फुगोरोनो जोंना देहाफोरा औ
औ आंथ' बेलेगाव बाबायसोमोन बिराद मेङाना बेलेगनावबो हाजिराबाज दा औ बै लें बिदिन गामिनियाबो हाज्रि जानायफ्रा गाबोन मा जायो मा जायो होनना थाजोबबाय आं ओमफ्राय नै दा सोलाबगोना बै न' खाथियावनो फुनोसै बायदि मोनदोंमोन आं।
औ बयबो गायजोबो ना बयबो गायजोबो। जोबो इखायनो मानसिखौनो मोनलायलाया।
औ दा नै ओंखाम गाखांबानो नोंहा आंहा थांनानसै बेयाव अखा सिजानानै दुबलिबारियाव।
आंहा अखा सिजाबाथाय गायनो फुनो बायोलै। नोंथाङा बाया नामा अखा सिजानो?
अखा सिजानो बाबाबो गवाबा दा नै गायथारनां फुथारनांसिगोन। सान्दुं दुंबाबो हाया अखा हाबाबो हायासो जाबाय।
आंना माने अखा सिजानाया बांद्राय हाया आरोना बेनिखायनो बायो आं।
आथ अखाखोबा सानदुं बिबा हाला जाबाय नोंथाङा मा जाबावमोन। फुना गायनानै जा
बेनोथ' बोथोरानो बिदिनो जाबाय थायो।
औ।
औ।
मा जाबाय दहायो फुं आव अखा हायाखै नोंना? दा जोंनि एसे हाबाय थाइयेमाबो जासिगोनानो माथ
औ नै दायो एसे हागा हां
मा खोनायाखै नोंथां।
उम ए जाथ'वाखै नामा होनदों जानायफोरा नोंथां?
जाथ'वाखैलै बिनानाव
उम।
‌जाथ'वाखै नै दासो माने संहांगासिनोमोन आरो सं संनो माने ओंखामा मोनबाय नोंथां ओं ओंख्रियासो मोनाखै।
उम।
थांबायानो मालाय न'ना। जाहा औ मोनबाथाय जानानै थांनां सिगोनानो।
औ न'निया सिगांग्रो थांखानांगौ नोंथां।
होमबाबो एसे थाब थांदों माथो दहायनो थांदों। बांद्राय टाइम जायाखै। नङाव बाथाय थाब सिखारना
औ।
न'निया थाब थांगोरनो लुगैयोना। औ न'नि जाबाथाय थाब थाब थांग्रोनो लुुबैयो। उम
माने हानायायखौल नायोना थाब थाङाबाबो उनाव सान्दुं दुङोना सान्दुंबा सिङावल' गायनो हाखायो उम दाना थाब थाबखौनो ओंखारलाय लांला गासिबो लेेब जजोब्बाय लासै लासैाज सो जाजोबबाय गासिबो
लासैबो जादों ओमफफ्राय दामफोरानो बारायगासिनो दं गायनाय फुनायनि दामफोरानो
वबा खेथिखौनो मावनाय जानो हानाय ना
औ
उम